हेल' औ खोनादों नोंथां। दाथ' आं ओरैनोसो दङ।
अह आं नोंथांजों दाहा गारनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जाना बुंनायसाय।
औ ओ दाहा गारनायनि जेनेबा हौवा आरो हिनजाव बेफोरनि जेनेबा बेफोरनि आलादा आलादा खालामोना बेखौ आं सावरायनो सानदों। थैनाय मानसिया जुदि जुदि हौवाब्ला आरो गोदान गामसा गस्ला एबा गाव नागारलांनाय मोजां मोजां मोजां सि जोम हिन्जावब्ला दख'ना जोमबायग्रा साद्रि गाव गानग्रा गहेना पाथि बिनि अनगायैबो गाव गोथां समाव मोजां मोनग्रा जाग्रा लोंग्रा बेदर फिसा बेफोरखौ ओ बायदि बायदि बेफोरखौ आरो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ मोनाबिलिनि समाव बाउनानै दैमा एबा बिलो सेराव बानानै दाहा गारहैनाय बेफोरखौ जाय बेफोरखौ खालामनाय नेम दं आरो खालामो दखरसे जायगाखौ मोजाङै सननानै खना मोनब्रैयाव बिलाइ गोनां औवा दालाय थुनानै होनाय जायो हानिफ्राय ओ मुनै एबा मोनै खावसे गोजौआव सि गुफुरखौ उखुम सोङो बिनि गाहायाव थालिर बिलाइ बिजौ बनाय जायो आरो बे लाइजौआव ओ गोथैनो बाउगोन मुवा बेसादफोरखौ लारि लारि दोननानै गोथैखौ थांखिनानै मोनथोरलायोमोन आरो बेखौ गोथै रायसंनाय होननानै मिथिनाय जायो आरो बावउनाय मुवाफोरखौ दान्दिसेनि उनाव बोखांना लाबोनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव बेफोर मुवा बेसादफोरखौ सोरबाया बाहायोब्ला बर' समाजखान्थि बायदियै खावालि बाद दायाव गोग्लैनाङो आरो आरो उद्राय नाङो बेफोर नेमफ्रा दंमोन आरो दाहा गारनायनि अखानायै ओ थामहिनबा जिनै सन सानाव आरो खायफाया जिथाम सानखालि सार सारादु खुङो आरो बेफोरो न'खरनि हालोदखौ लानानै खायफाया ओ फोथारखांनानै बोसोरसेनि उनावसो रायजो राजानो जाहो लोंहो खालामो आरो सारादु होआगौमानि गोथैनि जिउआ उदार जाया होननानै साननाय जायोमोन आरो बिनि जिउआ न'खरावनो थाबाय थायो होननानै बे फोरायो आरो न'खरावनो जेनेबा ओ गिदिंथिंबाय थायो बेखौ मिथियोमोन आरो बे दाहाखौ गारागौमानि न'खरावनो थाबाय थायो न'खरावनो ओ‌ जेनेबा नुवा नुवाबाबो बिदिनो थायो होननानै फोथायोमोन आरो। थैनाय न'खरनि बिगोमा एबा जायखिजाया बाय बाहागि बंस'आनो सारादुखौ होनो हायोमोन आरो होनो हायो नाथाय। हाथाय फिसाज्ला थायोब्ला गुबुनफोरा होनायनि जेबो मोन्थाय गैया होननानै मिथियो आरो सारादु खुंगोन मानसिया हांखुंजासि जों हिन्दुफोरनि बायदिनो बादिनो गोबां नेमजों सोलिनांगौ जायो आरो। ना बे दर मोनजाया खामफ्लाय सियाराव जिरायनो मोना सि गुफुरनि अनगायै जोंथा माथा सि जों बेफोरखौ बाहायनो मोनामोन आरो। गोदोनिफ्रायनो ज' ओ खौसेयै संसार जाबोनायनि थाखाय हिन्दुनि माखासे आसार खान्थिफ्रा बर बर'नाव माखासे गोहोम गोग्लैदों बेखौ जों मिथिगौ आरो सारादुनि थाखाय स्नि साननि सिगांनो जौ संनाय जायो। बिनि सिगांनो एमावखौ गोथैनि मुङै बाउग्रोयो आरो नङाब्ला बिनि जिउआ जौ संनानै संनायखौ खौ दांनानै गाज्रि खालामगोन होननानै फोथायोमोन आरो बे एमाव खौ जेनेबा बावउग्रोआब्ला जेनेबा जौआ मोजां जाया। जौआ गोथैदांनाय जायो इदि होननानै फोथायनाय दंमोन आरो। सारादु खुंनायनि माखासे नेमफोरा जाबाय जेनेबा गोथै दांनायखौ ओ सुवा दांनाय होननानै बुङो। गोथैनि मुङाव बावउग्रोखांनायनि उनावसो जौ ओंखामखौ जगार खालामनाय जायो आरो। थैनायनि जिथाम सानखालि सारादु खुंनाय जायो सारादु सान खालि महादेब एबा बाथौ बोराइ महाराजानो सिगांग्रो बावग्रोनाय जायो बेनि उनाव न'खर एबा बंस'नि थैलांनाय मानसिफोरनो सिथ्लायाव खोलाथिं बावनाय जायो आरो न'खरनि गाहाय मानसि थैयोब्ला मोसौ बलद हगारनानै होनाय जायो बेबायदिनो जेनेबा बिदि हगारनाया सोरबा ओइ हिनजावबा गाय दामब्रि बेफोरखौ आगारनाय जायो आरो बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनोखा बेखौ बर'फ्रा सारोन हगारनाय होननानै बुङो आरो मोसौ हगारनाय समाव सनानि आस्थाम ओ सोमनाय दैखौ थुलुंसि आरो दुब्रिजों सारसि नानै होयो गुबुन जेबो आसार खान्थि फालिनाय जाया आरो बेयाव गामिनि सा सासे सानै गोरों गोरा मानसिनो मोसौखौ सिनायथि होनाय जायो आरो जेनेबा जा मोसौखौ सारोन आगारदों बे खौ जेनेबा सासे सानै मानसि लेंनानै बिसोरनो खोन्थानानै होयो आरो बिदि आगारबाय होननानै सारादुआव जायगा लानानै ना बेदर होयो आरो बहाबा होनाय जाया आरो। कामरुप जिल्लानि साहा ओनसोल दरं आरो नगावनि ओ बर'। हरनो ना बेदर होनाय नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बेफोरखौ धुबुरि जिलानि माखासे जायगाफ्राव गोदो ना बेदर होनाय खोनायोम खोनानो मोनोमोन। न'खरनि मानसिफोरा सारादुनि ना बेदरखौ न'आव गुबैयै इसिङाव सोनो मोना बेफोर नेमा दंमोन आरो इसिङाव सोयोब्ला सारादुनि ओंखामखौ सान हाबनायनि सिगाङावनो जाखांनांगौ आरो सारादुनि संनाय ओंखाम ओंख्रिनि। ओंख्रिखौ जानायनि सिगां दै आरो। बोरियाव एसे गारनानै फैनांगौ बेनि ओंथियानो जाबाय बुहुमनि मोनब्रै रोखोम जिबि खौ सिबिनाय एबा बावनाय जायो होननानै फोथायनाय दंमोन आरो। बिनि उनाव रायजोआ जानो जिरायो। रायजोआ खुगायाव ओंखाम सोनायनि सिगांनो। सारादु खुंग्रा मानसिया गोदोनायाव फालि गामसा दाना फानना लानानै बिनि ससेखौ हायाव बुद्रुनानै सोरगिदिं जेनेबा ओ हान्थु खरायनानै रायजोब जेनेबा गिदिंनाय बेफोर नेम दंमोन आरो आरो हान्थु खरायनानै रायजोखौ बुङोमोन जादो रायजोफोर। जेनेबा आइफोर आफाफोर बेबायदि होननानै। राम जाखो ना हरि जाखो बिदि होननानै जेनेबा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनाय। बुंनांगौ जायोमोन बुंनांगौमोन आरो ओम थामहिनबा मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो बेबायदि आरो बयबो ओंखाम जाखांनायनि उनाव जेनेबा खालाय दैफोननि गेजेरावनो न'खर बिगोमाया दनसे माइरंआव गय जरा फाथै जरा आरो जिनैसो रांनि फैसा आरो गोदै गोबाब जाग्रा मुवाफोरखौ सानजाहा मोखां जानानै गोथैनि मुङाव सारनानै होनाय बेफोर दंमोन आरो ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो आंजों माबाखौ सावरायनोमोन नामा?
औ नोंथां आं जोंनि बर'फोरनि खेराइनि बारैनो सा-सावरायफिननो सानदों। ओ जेनेबा जोंनाथ' खेराइखौहाय मोनब्रै बाहागोआव राननाय जायो ओरैनोथ' दोर्सोन खेराइ, उम्राव खेराइ फालो खेराइ, ओमफाय मोनसेया न'आवनि खेराइ आरो ना।
उम।
ओम दोर्सोन खेराइ होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बेखौहाय माने बि थारैनो जोङो बे फोरबोआवहाय ओ दोहोनि मोदायजो बा माइनाव बान्दो खि मुङैहाय मोनथिनाय जायो आरो ना ओ माने बेफोर लोखिनि मुङैहाय माने खुंनाय जायो आरो बे देरसोन खेराइखौहाय।
बेनिफाय जों बे खोराइखौ ओंखायनो मा होननानै बुङो लोखि खेराइ होननानै बुंनाय। जायो आरोना दोर्सोन खोरायखौनो बे खेराया माला जायो होनबाथाय जोंना मेसेंनि आबादसालिजोंहाय सोमोन्दो थानानैहाय माने बेखौ सोमोन्दो थायो नालाय बेनिखायनो बेखौ जों सालिखि खेराइबो होननानै बुंनाय जायो आरो
बिनिफ्राय उमराव खेराइ दङ जायखौ गामिनि सुबुंफोरा माने गाब गामिनि सुबुंफोरा माने गामिनि सुबुंफोरनि गावसोरनि गाहामखौ माने मोजांखौ लुुबैनानै बा हास्थायनानैहाय मा आबाद फसलनि गाहामफोर मोजां जानायफोरखौ हास्थायनानै बे खेराइखौहाय खुंनाय जायो आरोखि ना दैज्लांनि आबाद आसुमाइजों सोमोन्दो लाखिनानै बे खेराइखौहाय आसु खेराइ होननानैहाय बो बुंनाय जायो आरो बिनिफ्राय फालो खेराया जोंना बियो मागो दान बा मागो पुर्निमा बे सानाव खुंनायनि थाखाय बे खेराइखौ फालो खेराइ होननानै बुंनाय जायो आरो अखाफोर दानसोरां हरावहाय खुंनायखाय बेखौहाय जोङो दानसोरां खेराइ होननानैबो मोनथियो बिनिफ्राय जों न'आवनो खे न'आवनि खेराइ होननानै बुङोब्ला माने न'खरनि गोनांथि बा नांनायफोरखौ नायनानैहाय मा खेराइखौहाय। जेन'बा मोजां गाज्रिफोरखौहाय नायनानैहाय बेखौहाय खुंनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि न' न'खरफोरनि गाहाम बा मोजांखौ हास्थायनानै बे फोरबोखौ फोर बेखौहाय माने न'आवहाय खुंनाय जायोखाय मा बेखौ न'खरनि खेराइ होननानै बुंनाय जायो आरो न'नि सोद्रोमा फोरजोंहाय खुंनायनि थाखाय बिनिफ्राय जोङो बर'फोरनियाव मोनसे थि मोनसे खेराइसालि बा थानसालि थिखानाय थानांलाया आरोखि ना सम लानानै बा माब्लाबा जायसिन फालिगोन बिनि एसे सिगाङावहाय नांगौ बादिहाय सिबिनो थाखाय मा सिबिनो थिलिखौहाय सायख'नानै लानाय जायो आरोखि बेनि बिदिनो गाहायै फोथारनाय माने सायख'नानै जायो आरो ना माखासे फुजाफोर होखांनायनि उनावहाय बे जायगाखौहाय सायख'यो बिनिफ्राय जों खेराइ सिबिनो थाखाय फार्स्टआवनो बाथौ बिन्दो गायसननाय जायो बाथौ बिन्दोखौहाय मोनथाम खोन्दोआव खालामनाय जायो आरो गोलावै बानायनाय जायो खोला फारसेनिफ्राय जागायजेननानै साहा थिंजाय जोबहैनाय बेबायदि खालामनाय जायो आरोखि ना बिन्दोनि फार्स्ट बाहागोआवहाय माने गिबि बाहागोखौहाय जोङो दखरसे जिजोंहाय गोजौआवहाय सो सोंनानै होथेनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो मा ओ सिजौखौ बिफां बाथौनि बोराइनि दिन्थि महरैहाय लानाय जायो आरोखि सिजौ बिफांखौ औवाजोंहाय बाथौ दुमखननाय जायो खोनादोंना नोंथां औ ओमफ्राय बेखौहाय मोनबा बाथौनि थथ'खौबो माने फुजारिया बेखौहाय ज' माने ओ जराफायैहाय सिरिबा दुंफ'नाय जायो आरोखि ना ओ आं-आं
बुंनायखौहाय एसेखिनियावनो दोन्थ'नो सानबाय नोंथां दा समाबो जाबाय नै दा नोंथां जों रायलायनानै जोबबोोर मोजां मोनदों माखासे मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोननानैहाय मोजां मोनदों दा इयुनावहाय आं नोंथांजों रायज्लायफिननो मोनगोनखौ आसा आसा खालामो दे बिदिबा दोनथ'सै नोंथां
औ दे नोंथां